खोना खोनादोंना आगै?
औ खोनादों।
ए नों दा मा खालामदों?
ओरैनो दं आब आं दायो।
ओ ओरैनो दङ ना होमबा। अब्ला ओ दायो फैबा बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रिनि बागै रलायनोसै। हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना आगै? हेलौ हेलौ हेलोव
हेलौ आब'
औ खोनादोंना आगै? अ दे अब्ला जोङो फ्रिबा ना जोङो बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै।
औ जागोन दे आब'।
औ। दे अब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि अनला होननानै जोङो मिथियो नङा होमबा? दा बेखौ नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं माबायदि माने जानाय जायो आरो जेनेबा?
औ औ अनला ओंख्रि औ हागोन आब औ अनला ओं ओंख्रि होनोब्लाथ' ओ जोङो बयबो मिथिखायो नङा होनबा आब'
औ आगै
बियो बर'नि मोनसे ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय औ बियो गोदोनि गोदोनि समनिफ्रायनो आथिखाल मुगासिमावबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जाबाय थायो। ओ
आगै।
दो-गोदोनि आबै आबौमोनहानो जाबोनाय हिसाबै जोङो दासिमबो बे ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो ओ जोंनिखै हाय अनला ओंख्रि जानो होनोब्ला जोङो उम मोननै ओ मोननै रोखोमै जानाय जायो आरो ओ सोरबा सोरबा खारैजों जायो। सोरबा सोरबा थावजों जानाय जायो आरो आब' ओ अनला ख्रि संनो होनबा थ जोंनो गिबियावनो माइ रं नांग्रोगौ नङा होनबा आब'?
औ नांगौ जायो औ।
औ। ओ अब्ला जोङो माइरं खौहायो आदा घन्टासोनि सोमना लानानै जोङो बेखौहाय जेब्ला आदा घन्टा सिम जागोन अब्ला जों बे माइरंखौ हायो दुय मिनिट सोनि थिखोना दोननानै जेनबा बिनि दैयाहाय सरटनो थाखाय दुइ मिनिट सो थि खोना दोननानै जोङो वाल‌ गाहेनाव हाय देनाय जायो ओ आथिखाल मु गायावथ'
वाल गाहेनखौ बाहायनाय नुला ना?
औ वाल गाहेनखौ बारा बाहायनाय नु ला ग्रेनडार बेफोरबायदि मिक क्सार मेसिन बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुनाय जायो बेफोरावहाय जोङो गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो आब'
औ
वाल गाहेनखौहाय गोबां माने गोबां सुबुंफोरानो गोबां खमैहाय जों बा बाहायनाय जासै । बिनिफ्राय औ औ बिनिफ्राय जोङो माइरंखौ गुन्दै खालामना लानानैहाय जोङो अनला बेवहाय जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंनो हायो खारैनि जाबा खारै नांगौ
औ नांगौ जायो औ नांगौ जायो आगै उम ।
खारैखौ जोङो जेनबा थालिर फस्ला बा थालिर मादा बेफोर जोङो जावनानै बा जोङो फिसा फिसा दानग्लिनानै जों बेखौहायो सान्दुंङाव फोराननाय जायो बेनि उनाव हाय जोङो औ रानबाथाय जोङो बे बेखौहायो सावना होनाय जायो आरो आब'
औ सावखांनायनि उनाव मा खालामो आगै?
नायनि उनावहाय जोङो नालेंखर खथा बा जोङो ओ मायबा मोनसे खुरिफोर लानानै जों बे खौहाय सिंखैजाय फलंनाय नाय जायो आरो फिसायै जेनेबा
औ आगै औ
होनानै सायावहाय दै होबादि बियो दैयाहाय थबथिं थबथिं गलांनांगोन नालाय औ बिनि थाखाय जोङो नालेंखर खथा बा खुरि बेफोरबायदियावहाय जोङो फलंना लानाय जायो बिनि जोङो हायो। गेलास फोरावहाय जोङो बे खारैनि रोसि खौ जों फसरनाय जायो बिनि ओमफ्राय जोङो अनला ओंख्रि संनो सो ओ अनला ओंख्रिखौथ गोबां रोखोमै जानाय जायो नालाय ना बेदरफोरजों जायो बा मेवाइ एम्फौ बायदिसिना गोबां गोबां बुस्थुफोरजोंनो जों जानाय जा
औ बेनि अनगायैबो अनला ओंख्रिखौ माजों जायोब्ला गोथावसिन होननानै सानना लानाय जायो आरो आगै
अ बिदिनो अनला औवा मेवाय अनला दाउ बेफोरबायदि अमा बेदर बेफोर ओइ गोबां रोखोम जों जाबाबो अनलाखौहाय जोङो गोथावैनो मोनजागोन आरो ना आब ओमफ्राय जोङो संनो थाखाय जोङो बे औ खोनादों आब' औ अनलाखौ जोङो संनो थाखाय जोङो जि गुन्दै खालामना लादों जि खारैखौ जों थियारि खालामना लादों बेखौहाय जोङो जेब्ला संगोन अब्ला जोङो नाफोर दंबा बेदरफोर दंबा जोङो बेखौ एवना लानाय जायो।
औ एवना लानानै दे
औ बिनिफ्राय जोङो दै होनानै जों बेखौ गोदौनाय गोदौ होनाय जायो। गोदौहोनायनि उनावहाय जोङो बेखौहायो जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो माइरं गुन्दैखौहायो जोङो सोरबा सोरबा दै गलायनानै खेनसेनो होखायो सो ओमफाय सोरबा सोरबा गोरानैनो माने सागंफोरजों लासै लासै एरनानैहाय बे गुन्दैखौहाय होनायन जायो । आरो बिदिनो मस्ला मस्लि खौथ' होखायो नङा होनबा?
औ होख हेयो होयो आगै होयो उम ।
बिदिनो जोङो अनदला ओंख्रिखौ बिदि संनाय जायो आरो । अब्ला आबआबो फोरमायनो हागोन नामा आब मोननिखि जायहायो ओ माबायदि अनला ओंख्रिखौहाय जानाय जायो बा संनाय जायो?
औ फोरमायनो हागोन आगै । जोंनिथिंजायबो अनदला खौ बेबायदिनो जेरा मा होनो माइरंखौहाय दसे सम सोमनानै लाबाय दा सोमनानै लाखांनायनि उनाव खेरखायाव दैखौ सरदनो थाखाय दोनो आरोना बेनि उनावहाय उवाल बा ग्रेन्दारफोरावहाय सामब्राम गुफुर बा हाइजें मोदोमनायनि थाखाय होनानै देनानै लाग्रोयो आरोखि । बेयावनो दा बेनि उनावहाय बेे सारायखौ जानबाय जानखांनानै जेब्ला दुङो साराया अब्ला बिनि उनावहाय दैखौ गोदौ होनानै बा बेजों बेदर होफायोब्ला जों ओ बे बेदर एवथुमनानै लाग्रोबाय आरो दा एवथुमनानै लाखांनायनि उन आव दै होबाय दा दैया गोदौओब्ला जोङो मा खालामो जे बेयावहाय अनदलाखौ जाय अनलाखौ जोङो उननानै लादोंमोन नङा होमबा बे अनलाखौ जोङो दैजो दैआ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला जों बेखौ होयो आरो दा बे अनला ओंख्रिखौ जाय खौ जोङो उन्नानै लादोंमोन बेखौ दैजों गलि होनायखौ जोङो जेब्ला सारायाव होयो अब्ला जोङो बे समावहाय माने आखाइखौ जोङो दलद थाहोनो मोना आरो खो हारसिं एवबा एरबाय थानानै होनांगोन आरो नङाब्ला बे अनलायाहाय लाथा साजायो आरो बेबारनो बेदरजों बा मेवाइजों बा गुबुन गुबुन बेसादफोरजों संनानै जानाय जायो आरो आगै
औ
अब्ला आब'मोननिखै बिदि संनानै जानाय जायो आरोना।
औ आगै बेबायदिनो
औ औ अब्ला आब' मोननिखैजाय ओ माबायदि रोखोमैहाय जानाय जायो जेरै खारै बा थाव बेफोरबायदि जायो नालाय अब्ला आब' मोननिखैजाय खारै होनानै नै बांसिन जायो ना ना थावजों संनानै बांसिन जायो?
अ जोंनिखथ आगै बांसिनानो आथिखालाव जेनेबा खारैजोंबो जायो ओमफाय सोरबा सोरनिबा न'ख न'खरावहाय थावजोंबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना आगै दा बांसिनावथ खारैखौसो सो बाहायनाय जायो जोङो अनला ओंख्रि होनोब्ला खारैजोंनो संजानाय जानांगोन नालाय बिनिखायनो नाथाय खायफा खाय बिफाया जेनेबा थावजोंहायनो जानोसै होननानै जुदि माब्लाबा समाव खारैखौबो मोनस्लाबाय थायाना थिग बेबायदिनो जेनेबा थावजोंनो संनानै जानाय जायो आरो सोरबा सोरबा
औ आब'आ अब्ला खो खिन्थानो हाबावगोन नामा ओ अनला ओंख्रिखौ एसे थावजों थावजों जायो होन ओमबा थावजोंहाय माबायदि संनाय जायो आब'आ इसे फोरमायना होनो हाग
अ हागोन आगै हागोन। अब्ला आङो नोंजों नोंनो थाव जों माबोरै संनाय जायो बेखौ खोन्थानोसै दा था थावजों होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै हमनानै ला नो नागिरबाय आरो ना आगै अब्ला जोङो सिगाङावहाय जोङो आं दहाय जेरैबायदि खोन्थादोंमोन नोंनो नङा होम बा जे जोङो माइरंखौहाय दसे समखिनि सोमना लानानै बेखौ उनग्रोयो दा बै उनखांनाय अनलाखौ दैयाव गलिना लानायखौ उरनाय होननानै बुङो। दाबै उर दैजों गलिन ना लानाय उरनायखौ जोङो जेब्ला दाउखौ एवफ्रामनानै ला थांङो अब्ला बेवहाय नोङा जेनेबा दै होग्रोबाय गिबियाव सारायाव ओमफाय दा सारायाव दै होखांनायनि उनाव बै अनला अनला लानायखौहाय होयो आरो जो जोङो बेनि उनावहाय बेबायदिनो बे अनलानि महर मोनो आरो खायफा खायफा थावखौ होग्रोयो बा बेनि उनाव सोरबा सोरबा थाव खौ हाय गुबुन आलादा सारायावहाय सामब्राम फियास गुबुन बायदि मस्ला जिरादफोर होनानैहाय बेवहाय बोसन होसन होफिनो आरो उनावहाय बेबायदिनो संनानै जानाय जायो आरो आगै अब्ला आगै मोन थिं अनला ओंख्रिखौ खारैजों बांसिन जायो आरोना
औ औ आब'
औ
खारैजों बांसिन जानाय जायो।
औ
अ आरो आबआ खिन्थानो हाबावगोन नामा अनलाखौहायो मा मा जोंहाय जानाय जाबावो?
अ अनलाखौथ आगोल ओरैनो बांसिनानो जेरै हमनानै थामहिनबा सेफालि बिबार बेफोर जों जायो आरो गुबन गुबन गुबुन मैगंफोरजों जेरै आलु फिसा फिसा थाय आलुजों जा जोङो दा आगै मोनथिं माबायदि जाबावो?
औ जोंनिखैबो बे बेफोरबायदिनो जायो आब' जेरैहाय आब'आ दानि बुंलांदों सेवालि बिबार ओ बिदिनो आलु बेफोरबायदि होन्दों ना? ओ इदिनो नारजि बेफोरजोंबो जानाय जायो आरो बेदरफोरनि बेलायाव होनबा अमा बेदर दाउ बेदर बेदर ना आरो जोङो एम्फौ लाथा बेफोरखौबो बेफोरजोंबो जोङो जानाय जायो आरो
औ औ
औ
अब्ला जों आगै दिनै दिनैथ जोङो बरनि दोरोङारि अनलानि सोमोन्दै सावरायबाय नङा होमबा दा जोङो मिथिबाय अब्ला दिनै बेखिनियावनो दोन्थनोसै होनबा आगै ना
औ जागोन दे आब'
औ दे
औ